हेल' औ। नोंथाङा खोनादोंना औ आं खोनागासिनो दङ।
अ मा खालामगासिनो?
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङालाय?
आंबो दङ बिदिनो नै संहां खावहां।
नोंथाङा दा बे गरम बोथोर समाव मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो।
मा खालामनानै थानो माने। गरम बोथोरावथ' मा होनो आरो बिदिनो न'नि खामानि आरो। बिदिनोसै जानाय लोंनाय
आंबो गरम बोथोराव दायो ओं आंबो गरम बोथोराव दायो फिफां सिं सिं जिरायनानैसो थानो मोजां मोनो।
मालाय
बेनिफ्राय गुस गुसु गुसु जायगाफ्राव बेरायनो सो लुबैगासिनो दं गोसोफ्रा। नाथाय खामानि गोनांखाय थांनो हाया।
बेनोथ' जारलाया मोनसे
नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो गोलोम बोथोराव?
ओंख्रियाथ' बेनो बोथोरनि मैगं मैथा, मै ओमफ्राय मा होनो बेखौ थास' बिबार माबा माबि आरो। ओमफ्राय मा होनो आं नोंनाव माबा मोनसे सोंनो सानदोंमोन।
दे सोंजागोन।
आ नोंथ' माबा सिगाङाव मा होनो ओ मासरुम काल्टिभेसननि माबा मोनसे ट्रेनिं लादोंमोन नामा?
औ लाखांबाय आं।
औ औ ओमफ्राय दा नों बे ट्रेनिं लानायनि उनाव नों न'आव काल्टिभेट खालामदों ना खालामाखैमोन माबाखौ?
ओरैनोथ' आंङो दासिमबो खालामथ'नाय जायाखै ओ औ प्रेक्टिकेल बायदि खनसे खालामबाय। खालामनायालाय वेस्टार्न मासरुमखौ।
ओमफ्राय ओरैनो नों पयेस्टार मासरुमनि थाखायल' माबादोंमोन ना आलदा आलदा टाइपसनि मासरुमनि थाखायबो?
ओरैनोथ' बेवहाय मोनसे कर्स दंमोन जेन बे ओमफ्राय पार्ट बाय पार्ट मोनसे माबा दङ दा बे मासरुमाबो मोनसे सिलेबास महरै दंमोन आं जाय कर्सखौ लादोंमोन।
औ।
औ।
ओमफ्राय बे कर्सआ बेसे गोबावनिमोन? ओमफ्राय बेयावहाय औ औ। ओमफ्राय बे कर्सआव जेन'बा बेनि एडमिसन प्रसिजारफोरा माबायदि? जुदि सोरबाया एडमिसन लानो लुबैयोब्ला?
बेनि प्रसिजारा जाबाय ओ इउनिभारसिटिया मोनसे सार कलार होयो ओ बियो सारकुलार जानायनि उनाव एप्लाइ खालामनांगौ। एप्लाइनि जोहै जोंङो एडमिसन लानो हायो, बेनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट दाननांगौ।
औ।
बेखौ पि जि दिप्ल'मा हिसाबै जों एडमिसनखौ लानो हायो।
अ पिजि डिप्ल'मा होनबाथ' बेनि थाखाय मिनिमाम एलिजिबिलिटिया माने ग्रेजुवेट जानांगोन आरो ना?
ग्रेजुवेट जानांगोन औ। एनि स्ट्रिम ओ इलिजिबोल जायो।
औ बिदि साबजेक्ट स्पेसिफिक मेन थारम खालामनाय गैयाना?
ओरैनोथ' बेफोर गैया गैनाया।
औ औ।
ओमफ्राय बिसोरो ट्रेनिंनि टाइमाव टिवरि थिउ थिउरिल फोरोङो ना प्रेकटिकेलबो लेबाव फोरोङो?
थिउरिबो फोरोङो बेनिफ्राय प्रेक्टिकेलबो फोरोंनाय जायो। मास स्रुमनि जोलैखौ बा बेगरखौ माबादि बानायो बेनि प्रसेसखौबो प्रेकटिकेलि फोरोङो। बेनिफ ओ मैखुननि वेस्टार्न मैखुनखौ माबोरै बानायनांगौ? बेफोरखौ प्रेकटिकेलि फोरोंनाय जायो।
औ औ
थिउरिजों लोगोसे प्रेकटिकेलबो होनाय जायो।
औ ओमफ्राय दा जेन'बा बे कर्सनि बे बोसोरसे कर्स होनदोंना
औ।
बे कर्सनि एडमिसन माबाफोरा मा माबायदि जेनेबा एडमिसन फिसफोरा
ओरैनोथ' बिनि ओ एडमिसन फिसा ओ इउनिभारसिटिनि फि स्ट्राकसारनि जोहै जायो।
औ जेन'बा नों लानाय टाइमाव बेसेबां
आं लानाय समाव बा रोजा बाजौमोन।
औ बेयो बोसोरसेनि थाखाय ना
बेयो बोसोरसेनि थाखाय बेवहायनो गासिबो हाबखाजोबगोन नोंनि लेब फिस गासैबो बासनि फिस मेगाजिननि फिस गासिबो आइकार्ड ताइ बिस बेफोरखौ लानानै फिसखौ पार्ट बाय पार्ट राननाय जादों दा गासै टटेल बा रोजा बाजौ जाहैदों।
दा नोंथ' जेन'बा ट्रेनिं लानानै माने कर्स खालामनानै सोलोंनाय जाबायना दा आंनो बै मैखुन बानायनायनि जेनेबा अेस्टार्न मासरुमखौ नों सोलोंदों ना दा बे बानायनायनि स्टेप्सखौ आंनो सुंद'यै खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन औ औ हागोन। वेस्टार्न मासरुमखौ बानायनो थाखाय जोङो जिगाब नांगोन गिबियावनो जिहेथु जोङो साइन्टिफिक जों बानायोब्ला जोंहा माखासे आदब थायो बेनिफ्राय जोङो न'आव ओरैनो बानायोब्लाथ' जोङो बे न'आवबो बानायनो हायो नाथाय न'आव बानायनाया बेलेग जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि प्रेकटिकेलि साइन्टिफिकनि नेमजों बानायोबा जोङो आलादा आलादा स्टेप्सफोर जोङो मोननो हायो दा आं प्रेकटिकेलाव मोननाय हिसाबै आं बुंनोसै गिबियावनो जोंनो जिगाब नांगोन बे जिगाबखौ जोङो फिसा फिसा पिसाव हानानै ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बस्थायाव खाथेनानै
बेयाव जिगाब माने बेयो माइ जिगाब ना?
माइ जिगाबखौ माइनारा जिगाबखौ बेहाय सोमनानै जो टुन्टिफर आवार्सनि थाखाय हरसे सोमनानै दोननाय जायो बे हरसे सोमनानै दोननानै जोङो बेखौ अखानायै बोखांनानै बयल खालामो। एक एक घन्टानि थाखाय आरो बेखौ बयल खालामखांनानै बेखौ सानदुङाव फोरानो। दा सान्दुंआव फोराननानै एसे सिदोब सिदोब जाजासे आखाइजों जखा सुनाय जायो आखाइजों ओरैनोथ' जोंहा सुग्रा मेसिनफोर थायो नाथाय जों आं आखाइजोंनो सुनो मोनदों हिसाबै सिक्सटि पारसेन्ट आखाइजों सिथोब सिथोब जाजासे बेखौ जोङो फोराननानै ओ प्लास्टिकआव सोनाय जायो प्लास्टिकआव ओ थाखो थाखो सोनानै जोङो बेगरखौ साइद साइदआव फ्रि फ्रि फ्रि होनानै बेहाय नारसो नारसो जोङो खाथेनानै ओ मोनसे जोङो बेथ' गोजां बोथोरनिसो नालाय वेस्टारन मास्रुमाथ'।
अ होनब्ला बेखौ बानायनो माने जायखिजाया समावनो बानायनो हाया नामा बेख
ओरैनोथ' बियो बोथोर बोथोर नायै बोथोर गावनि बोथोर नायनानैसो बानायनो हायो बेख खौथ' जोङो गोसोबायदि बानायनो हाया।
औ दा होनब्ला बेनो माबायदि बोथोर नांगौ जेन'बा?
बे जोङो गोस गोज गोजां बोथोराव जोङो बेखौ वेस्टार्न मासरुमखौ बानायनाय जायो।
औ औ
ओ गोजां बोथोर नङाब्लाबो जोङो ओ बानायनो हायो ओ गुसु जायगा एसि रुम जों बानायनानै वेस्टार्न मास्रुमखौ जोङो बानायनो हायो दाबो। दाहाय जिहेथु जोंङो गरम बोथोर दा गरम बोथोरनि थाखायबो आलदा मासरुम बा आलदा ओ प्रडाक्टनि मासरुमफोर बानायनो हायो दा जोङो दायो मोनबोनाय हिसाबै सिटाके होननाय मासरुम साइन्टिफिक नेम बियो बेनिफ्राय
बै ओमफ्राय बाथोन मासरुमा आलदा नामा?
औ बेखौबो जोङो बे गोलोम बोथोराव बानायनो हायो।
बेनि प्रसेसार प्रसेस बानायनायनि प्रसेसाथ' फ्राय एखेयानो जागोन खोमा?
एखेयानो जानो नागिरो नाथाय ओ एसे आलादा आलादा रोखोमनि जायो।
बिसिना जोलै बेगरफोराबोथ' आलादा जागोन।
आलादा आलादा आलादा आलादा रोखोमनि जायो औ।
हुम दा ओमफ्राय बे मैखुननि जोलै बेगरा नि बेसेनफोरा बेसेबां बेसेबां?
ओरैनो जोङो मैखुननि बेगरनि जोलैनि बेसेनखौ सेजौ बाजि पार किल' ओ लानाय जायो।
थाब
औ बेनिफ्राय जोङो बाजाराव बायोब्ला एसे बिबाङा गोबां जानो हागौ।
औ
दा जोंहा मैखुननि औ मैखुननि दिडिमान्डआबो एसे बारा जोङो बे मैख खुननि बिजनेस खालामनो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ'।
हुम दा बे मैखुनखौहाय ओ ओरै जिगाब दानफ्लेनायनिफ्राय मैखुन बानायनानै खाजासिमाव सानबेसे टाइम नांगौ?
बेखौ ओ जिबा नैजि बे-बेनि उनाव जोङो थिनो हायो मैखुन माब्लाबा समाव जोङो थामजि दिनबो लानो हागौ। औ बेयाव माखासे प्रसेसफोर जोङो दङ'। ओ एसे जेब्ला मैख प्लास्टिकआव सोनानै जोङो हेन्देलाव आलायबाय बै रुमाव जोङो दोनहैबाय अब्ला जोङो ओ दैजों दै इसे एसे फ्रि फ्रि फ्रि सारनांगौ स्प्रेफोरजों ओ जेब्ला गुफुर गुफुर नुजायो अब्ला बे समाव जों एसे एसे सारना होनांगौ। बेनिफ्राय जोङो साननै सानथामसो थानानै बे मैखुना बेरगाव बोयो।
ओमफ्राय ओ बे मैखुन खालामनायाव जे मोनसे जिगाबनि थफ्ला थायो। बे थफ्लाया ओ खनसे खाखांनायनि उनाव बे फिन बाहायजायो ना बाहायजाया?
बेयोथ' जों बेखौ ओ जे खनथाम खनब्रैसो खानो हायो जेब्ला बेखौ जोङो ओ खाखांबाय बिनि दाखोरखौ जोङोह हासार महरैबो बाहायनो हायो बार्मि कम्पस्ट होननानै
औ दा जोङो बेयाव बेगर होनानै बेनिफ्राय मैखुन दिहुनफिननायनि माबा दंना गैया?
बे गोजाम प्लास्टिकआव जोंहा बेबायदि प्रसेसा गैया आंनि मोननायाव
औ।
बेखौ जों हासार महरै बाहायनाय जायो पार्मिकम्पस्ट
औ औ। अब्ला नोंथांहा माने जेनेबा दा ट्रेनिंखौथ' लाबाय। अब्ला दा मोनसे बेखौ बिजनेस महरै लानायनि मोनसे प्लेन दंना गैया टारगेट दंना गैया?
ओरैनोथ' आङो बेखौ उननि समाव साइड बिजिनेस महरै लालांनो सानदों। इयुनाव जिहथु आंहा समनिबो आंखाल नालाय दा सम मिलायोब्ला ओ लांफानोबो हागौ बेखौ दा सियर बुंनो हाथ' वा औ।
अ जागोन दे होनब्ला जों उनाव रायज्लायफिनसिगोन।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांखौ समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोन्थों।
जागोन दे।